औ नोंथां बुंलाय मा खौरां
औ खौराङाथ' आथिखालाव मोजाङैनो दंथ' थुयो नोंनालाय माबायदि
आंबो मोजाङै दङ नोंथां
औ अब्लालाय मोजाङानो
उम
दा बहा दङ नोंथाङा
आङो नै सहरावनो दंनायखां
सहरावनो दङ ना गामियावथ' थांनाया बारा जाखाला खोमाना दा
सम सम थांनायल' जासै आथिखालावथ' नै हाबाफारि लागासिनो दं नालाय सहरावनो माखासे हान्थामेला बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनाय बायदि बायदि हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थायो नालाय
औ
बेनि थाखायनो बारा थांनोनो सम मोना जादों गामियाव
औ औ दा गासिबो खामानियानो सहरावनो जाजोब्बाय नालाय बहाथो गामियावलाय थाहैबाय थानो थाहैनानैबो आरो जायाना माखासे खामानिफोरा औ थाबथानानै थायो दा हान्थ मेला ओ माबानि सोमोन्दै हाबाफारि लागासिनो होनदों नामा औ बे हाबाफारियाव मा मा माबादों जेनेबा माबायदि सांग्रांथि होदों नोंथांमोनहा
बि जेरै हान्था मेस्ला माने दावबायारिफोरा्राथ' गोबां दंसै नालाय सुबुंफोरा आरो बयबो गबागाव गावबागाव खामानिनि थाखाय माने बेबायदिनो बास फोराव गाखोआलासिनो गावबागाव गावबागाव गावारि गारिफोरा बयनावबो थां दंसै नङा होमबा नखर न'खर बयनावबो साफ्रोमनोबो साम न'खरनि साफ्रोम सुबुंनावनो गारि घराया दंसै
औ दंसैथ' आरो
दा बेफोरावनो जोंनि
मा होनो लामाफोराव होंगो दोंगो बांसिन जाबाय मानो होनबा लामाफ्राबो थोजासे गुवार नङा जाहैबाय जोंनिया
औ नंगौ
थेलेब थेलेब जायो दा बेफोरावनो माबोरैहाय ओ ट्राफिक रुलखौ होंगो दोंगो रुलखौ मोरैहाय जोङो हान्था मेलानि रुल खौ माब्रैहाय सोलिनानै बा माब्रै गनायनानै गारिखौ मोरै सालायनांगौ बेनि सायावबो माखासे सा सांग्रांथि लाबोदों मानो होनोब्ला जों जानला मोनला ओ हान्था मेलानि नेमखान्थिफोरखौ मिथिया लासे नो गारि सालायनायफ्राव गोबां एक्सिडेन्टफ्रा माने जाब्रबथायफ्रा जागासि नङा होनबा
औ नंगौ नंगौ
जेरै गारि साखा खब्रै गारि सालायनायाव हेलमेट हमाब्ला हेलमेट हमालासिनो गारिया सालायोबा माब्लाबा जाब्रबथायफोर जायो खर'आव दुखु मोनो नङा होम बा खर'आव दुखु मोननाय लोगो लोगो सासे सुबुंनि जिउआ माने खहाबो जानो हागौ बियो बेबायदिनो आरो गोबांनो मा होनो साखा खब्रै गारियावनो साथाम साब्रै सुबुंफोरा गाखोयो जेराव बे साखा खब-खबनै गारिया सानै सुबुंनिल' गारि बाहाय जुदि नोंङो साथाम साब्रै सुबुं गाखोयोबा बियो मोनसे गिथावना आरोखि ना माने ओ जाब्रब फ्राय जों जिउ गोमानो गोनांबो जानो हागौ बेबायदिनो गोबांथार हान्था मेलाफोरनि सि गेजेरजोंनो जेरै लामानि जाब्रबथायफ्रा जागासिनो दङ बांद्राय गोख्रैथियाव गारि सालायनायाबो मोजां नङा मानो होनबा बांद्राय गो-गोख्रैथिजों गारि सालायनायाव माने बेखौ ओ मा होनो सामलायनो हायि जायो नङा होमबा ब्रेकफोरखौ बेफोरावनो माखासे गेदेर गेदिर जाब्रबथायफ्रा जायो नङा होमबा दा बेफोरनि सायावनो सांग्रांथि लागासिनो दङ आरो जौ लोंनानै बा निसा निसा फेग्रा मुवा बेसाद जानानै लोंनानै गारि सालायनायाबो मोनसे बिराद गिख्रंथाव मोनसे मा होनो जाथाय सोमजिहोनो हागौ बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौबो जेरै होबथागासिनो दङ निसा फेग्रा मुवा बेसाद जायालासिनो गारि सालायनो जोङो सांग्रांथि बा सुबुरुन होगासिनो दङ नाथाय गोबाङानो नुनो मोनो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जाय बा जिदाइन बोसोरनि गाहायनि उन्दै लाइमोनफोरखौथ' गारि सालायनायनि थाखाय होबथादों। नाथाय बिसोरनो आयेन बेरेखायै गारि सालायगासिनो दङ बा गारिफोरखौ सामलायनो हायियाव जाब्रबथायफोरखौबो जानो जानायखौ नुनो मोन्दों गोख्रैथि सालायनायाव। बेफोरखौ जुदि न'खरनि बिमा बिफाफ्रा गिदिरफ्रा दिथागिरिफ्रा जुदि बेखौ ओ बुजाय आजाय खालामोब्ला एसेब्लाबो जोंनि जाब्रब जाथाय जानायफोरा बा जिउ गोमानायफोरा ओ खम जालांनो हागौ
नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों बेनि थाखाय जोंहा थि ओ नेमखान्थिखौ मानिनानै ओ सोलों मानिनानै ओ मानि ओब गावाबा गाव मानि मोनसे दिउथि हिसाबै मोनसे दायथ' हिसाबै नेमखान्थि फोरखौ मानिनानै बिदि गारिफोरखौ सालायनाय आरो। बारस'लायि लामा फिसायाव सिगां जानो लुबैनानै बय। बारस'लायो ना माब्लाबा समावहाय लामा गुसेबबाबो। बेफोरखौ माने जाहाथे जाया आरो बेनि थाखाय जोङो माखासे। आंनि नोजोरावहाय माखासे गोख्रों। आयेनारि राहा लायोब्लासो सुबुंफोरा मानि। मानियो बेफोरखौ आरो नेमखान्थिफोरखौबो। मानि खावलायनायखौहाय दानि मुग। मुगायाव सुबुंफोरा बारा गनायनानै लानायखौ आङो मोना। बेनि थाखाय माबाफोर आयेनारि राहा लायोब्लासो जेरै। हेलमेट गाननायाबो फैसा ओ माने फाइन नाङो। बेखौ साननानैसो गोबां सुबुंफोरा। हेलमेटखौबो गानो। बेबायदि नङाखि ओ गावनि जिउआनो रैखा जागोन बेखौहाय ओ सानस्लाबबावासो। नाथायबा फैसा औ होनांगोन। हमजाबा बेफोरखौ साननानैसो सालान दानजाबा बेखौ साननानैसो जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव। जेरावहाय बे हेलमेट गाननाय हुदाखौबो खालामदों। खालामग्रा दङ दा जेखियानो जाया मानो बेफोरबायदि माखासे स्ट्रिकट। ओ आयेनफोर बानायनानै एक्सनफोर लायोब्लासो जोंनि सुबुंफोराबो। जानो हागौ मानिसिगोन।
औ नोंथाङा थारखौनो बुंदों। नंगौ आरो नोंथां। थाङाबो मिथिखागौ जों बयबो मिथिगौ। गारि मथरनि बांद्राय होंगो दोंगोनि थाखायनो दिनै। आबहावायाबो गोबां गुबुंले जालांनो हमदों जेरै गारि घरानि। खुन्दै गाज्रि ओंखारनाय गेस मोनामनाय। उखुन्दैफोरा दिनै आबहावायाव साग्लोबनानै। ओ सुबुंनि देहाफ्रावबो बा सावस्रिफ्रावबो गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ मानो होनोबा आबहावाजों ओ मानसि। जोआ सोमोन्दो दङ हिसाबै जेरै आबहावा। आबहावानि आबहावायाव थानाय बिफां लाइफांजों। जेनेबा बारजों बार दै बेफोरजोंसो। सुबुं माहारिया सोमोनदो दं माने बेसोरखौसो लानानै जोङो थांनानै दङ होननानैबो बुंङोबा गोरोन्थि जानाय नङा। उम ना। बेफोरबायदि थासारिखौ नुयो नायोब्ला माने जोंनि इयुनफ्रा गोबां। मा होनो? खैफोद गोनां होननानैबो साननानै लाबाबो गोरोन्थि जानाय नङा।
उम जोंनि इयुन जोलैया जोबोद ओ खैफोदावनो दङ नोंथां। थारैनो दा गारि मथरनिफ्राय। गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैइजों जानाय ओ माखासे। ओ मा होननांगौ ओ।
बेमार आजार।
ओ बेमार आजार औ गुबुंलेबार जानाय आरो लोगोसेनो माखासे इन्डास्ट्रि। फसंनायनि जाउनाव। बेनिफ्रायबो ओंखारनाय माखासे गाज्रि मुवाफोर। लोगोसे बार उखुन्दै बेफोरजोंबो बेमार आजार जानो। हमबाय जोंनि जायगाफोरा। मोनामगोरा जानो हमबाय आरो माखासे ओ। बे इन्डास्ट्रिनिफ्राय गलांनाय। गाज्रि मुवाफोर बोहैखारलांनाय जायगाफोरावथ'। माने थानो हाथावि आबादबो जाथावि। बेबायदि थासारि सोमजिबाय आरो दा बेफोरखौ सानोब्ला जोंनि इयुनआथ' खोमसियावनो दङ बेखौबो बुङोब्लाबो बाराद्राय बुंनाय जानाय नङा। जोंहा माखासे मानो मा होनो बे गारि मथरनि बेलायावबो गुबुन हादरफोरबायदि माखासे नियम खालामब्ला मोजां जागोन नामा? जेरै जोंनियावहाय गावारि गारिफोरखौ लानो मोना बारा लायोब्लाबो न'खर फायावहाय गंसेफोरल' लानो मोननायनि बिसोरनाव माखासे नेमखान्थि दङ। जुदि बे नेमखान्थिखौ जोंहाबो बे हादरावबो बाहायोब्ला आंनिबा एसेबाबो बे गारि मथरनिफ्राय जानाय गुबुंले जानाया आबहावा गुबुंले जानाया एसेबाबो खमायगौ। जुदि जोङो बयबो औ पाब्लिक ट्रान्सपर्टखौ बाहायोब्ला एसेब्लाबो दा जोंनि बे पेट्रल डिजेल बेफोरबोथ' मानि मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पद बेफोरबोथ' जोबा नङा सानसे समाव जोबलांगोनानो बेखौहायबोथ' बुंनो हाया। दा बिनि थाखायनो जों जुदि बे एनारजिखौहाय रैखा खालामनानै दोननांगौब्ला गोबाव गोबाव सम बियो बुहुमाव थाबाय थाथों बेखौहाय सानोब्ला जोङो गंफा गंफाल' न'खराव बेफोरबायदि गारि लानायनि हुदाखौहाय खालामनाया मोजां जागोन। गुबुन हादरफोरबायदि
नोंगौ नंगौ नोंथां नों थारखौनो बुंदों आरो बेबायदिनो उम हानथा मेला जोंनो गोबांफोरा जेंनाफ्रा सोमजियो आरो खायसे खायसेया गोबां माने निसा बेसाद मुवा बेसाद जानानै गारि सालायो बेजोंनो गोबां जाब्रबथायफ्रा जायो। जेरै उन्दै उन्दै गथ'फोरा दायो गारि घरा जेरै जिदाइन बोसोरनि गाहायनि गथ'फ्रानो गारि न'खराव मोनैनि दाय जायो बायदि बायदि जाथायफोरा बेफोरजोंनो सोमजियोबो होननानै बुंजायो। आरो बेबायदिनो माखासे गोबांथार हान्था मेलानि नियम खान्थिफोर दङ दा बेफोरखौ सोलिनानै मोजाङै सोलिनानै बयबो ओ थाङोब्ला बा बयबो जुदि मानिलायोब्ला
मानि
मोजां जागोन मानो होनोबा जों रैखाथि बिफानफ्राबो जेरै सुबुं माहारि एबा रायजो राजाफोरनि थाखायनो सानो बांसिनैनो बिथांमोननि मोजांनि थाखायनो माखासे हाबाफारिफोरखौ लाबाय थादों थेवब्लाबो जुदि मानिनानै सोलिनो रोङाबा बियो गाव गावनि थाखाय थाखायनो जोबोद खैफोद गोनां होननानै आंबो सानो। मानो होनोबा गावबा गावनि जिउआ गोबां बि मा होनो थासारियावनो बबेबा बबेबा गावबा गावनि जिउखौ बासायनाया बा रैखा खालामनाया गावनि आखायावनो थायो होननानै आं बेखौबो सानो।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा। थारैनो जोबोद गोनां गोनां बाथ्रा मोजां बाथ्राफोरखौ बुंबाय। दा नोंथां आङो दिनै दोनथ'नोसै। गुबुन सानफोराव आरोबाव ओ नोंथांजों फिन रायज्लायफिनगोन दे